हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा? औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां औ।
औ आं नोंथांनो नोंथांजों मोनसे ओ बाथ्रानि सायावसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ नोंथां मा बाथ्रा नोंथां?
ओ जे जोंनि माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माबे समाव माबेयाव बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो। सावरायजागोन ना नोंथां? अब्ला नोंथाङानो फोरमायदो। औ जागोन नोंथां।
दा जोंहा जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव बेयावा माखासे दोरोङारि ओंख्रि दङ। ओ जोंहा मोननै दोरोङारि ओंख्रि दङ जाय जोंनि ओ जोंनि बर'नि माखासे ओ दोरोङारि बा जोंनि बर'नि माखासे सोलिबोनाय नेमखान्थिजों ओहो सोमोन्दो गोनां। दा जोंहा बेयाव अनला ओंख्रिबो दं आरो नारजि ओंख्रिबो दं। आं नोंथांनो नारजि ओंख्रिखौनो फोरमायसै। जाय जोंनि ओ बुहुमाव बा जोंहा जोंनि बर'फोरनि ओ मोनसे दोरोङारि माबा जानानै दङ ओंख्रि जानानै दङ आरो बेजों जोंहा माखासे नेम खान्थिबो फालिनाय जायो। दा जोङो नारजि ओंख्रिखौ मारोरै सङो होमबा जोङो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा नार्जि बिलाइ नांगौ आरो बे नार्जि बिलाइखौ जोङो माजों बानायो जोङो फाथो आबाद मावा बे फाथो आबादाव जोङो मा मोनो ओ फाथो आबादनिफ्राय जोङो माखासे फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै बे फाथो बिलाइखौ जोङो फोराननानै जोङो नारजि बानायो बस्थायाव सोनानै दोननानै। दा जोङो नारजिखौ मारै सङो होमबा ओ जोङो गिबियाव बे नारजि बिलाइखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन। दैयाव सोमनानै दोनोबा मा जायो बे गुरै जायो जाहाथे जोङो बे जोंहा बेखौ मिनथिखागौ जेन'बा बिलाइफोराव बिलाइफोराव माखासे ओ मा थायो रोदा बायदि थायो बे रोदा बायदिया ओ बिराद बेसेे बायदि थायो आरो। दा बेखौ जोङो ओ सानायाव जाहाथे डिस्टाब जाया बा खस्थ' मोना बा संनायाव बा जानायाव जाहाथे एसेबाबो डिस्टार्ब जाया बिनि थाखाय जोङो बे माबाखौ ओ बे जोङो बे रोदाखौ जोङो गारगोरो आरो माबानानै सोमनानै। दा गारनायनि जा माबाया बेनो जोङो जाहाथे सानायाव जोंहा खस्थ' मोना। बेनि थाखाय जोङो माबायो आरो गारो। दानिया जोङो ओंख्रिखौ रुनोसै रुनायाव जोंहा खारै एसे संख्रि एसे होनांगौ। दा खारै एसे संख्रि एसे होनानै रुयोबा, रुयोबा मा जायो बै ओ माबाया नारजिफ्रा मोजाङैनो गेब्लेयो दा बिदिनो ओ गेब्ले जेब्ला जोङो रुगोन अब्ला जों बेखौ आरामनो। मा खालामनांगौ सागंजों सादो आरो। साग' नों सानायनि उनाव जों बेखौ मा खालामनांगौ बेखौ जोङो दसे सम दोनथ'दो दा ओ बेयाव मा जायो जेनेबा जोंहा बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोंथ' नारजिखौ जोंना बर'फोरा आ बेदर नङाबानो जाखाया जोङो बेनि थाखायनो जोङो अमा बेदरजोंसो जाखायो। दा जोङो अमा बेदरखौ मोजाङै सुनानै लादो। सुनानै लानानै जोङो आरामनो मा खालामो बेखौ एवथ्रमग्रोनानै एवथ्र'मनानै जोंहा मा खालामनांगौ जोंना जोङो बेखौ मेजेमखौ मोजाङै गलि होनांगौ। मेजेमा मोजाङै गलिबासो जोंना ओंख्रिया मिलौवो आरो जों बे ओंख्रियाव जोङो अमा मेजेमखौ बांसिन लाखायो जाहाथे ओंख्रिया मोजाङैनो मिलौवो। दा बेबायदिनो जोङो ओंख्रिखौ मिलौनो थाखाय अमाखौ मोजाङै एवथ्रमना लादो। दायो एवथ्रमना लाखांबा जोङो बै नारजि ओंख्रिखौ जोङो मोजांनो ओ सम्बार दालि सम्बार होनाय बायदि जोङो बै रुनानै लानायखौ जोङो दा आरामनो बेयाव होसनदो ओंख्रियाव। दा बेबायदिनो जोङो बेखौ मोजां बेयाव एसे खारै होदेरबावदो जोंहा जाहाथे ओंख्रिया मोजां रिमोनो। दा बेबायदिनो आराम जोङो माबानो हायो आरो। गोदौहोदो गोदौनानै जोङो ओंख्रिखौ नायदो बेसबां बिबांनि लाखिनो। जोंहा न'खराव साबेसे सुबुं दं बे खौ जोंहा मिलायहोनानै जोङो बेखौ माबानो हायो ओंख्रिखौ बिबांखौ लाखिनो हायो। दा बिदिनो जोङो जेब्ला ओंख्रिया मोजां गोदौगोन जों बेखौ जोङो संख्रि एसे खारै एसे साखिदो। दा जोंनो बिदिनो बेखौ जों जानो हाबाय आरो। आरो बे ओंख्रिया जोंहा जोंनि बर'नि दोरोङारि माखासे नेमखान्थिजोंबो सोमोन्दो गोनां। मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंना माबायाव जोंना सासे सुबुं थैयोब्ला जोङो गोथै बारियाव गारियो गोथै बारियाव गारियाव जों फबो फबैयो बा जोङो सावो। दा बे समाव जों मा खालामो जोंहा बै सुबुंजों जोंहा सोमोन्दो गारनो थाखाय जोङो नारजि अरगारनाय मोनसे हुदा दं आरो। जोङो जेब्ला गोथैखौ सावखांनानै बा खुखांनानै जोङो फैगोन अब्ला जों दैसा जिङआव दुगैनानै मा खालामो नार्जिखौ अरगारबोयो। बे नार्जि अरगारनायनि आन्दोआव मा दं? ओ जोंहा बै मानसि थैनायजों जोंजों जेबो सोमोन्दो गैला बे ओंथिखौ फोरमायो आरो। दा बेल' नङा आरो जोंहा दंबावो जेन'बा ओ जोंनि आलासि दुमसि फैनायाव जों बे नारजि ओंख्रिखौ माब्लाबाबो सङा। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बे माबाखौ जोङो मानसि गोथै थैनायावसो जेन'बा जोङो ओ सोमोन्दो गारनो थाखाय जोङो बेखौ जाहोयो बा अरगारो। बेनिखायनो जोङो मा सानो जेनेबा जोङो बे ओंख्रिखौ जोङो आलासि दुमसि फैनायाव संनानै जाहोयोब्ला जोंना बै ओ खुरमाजों जोंना बै बाहागिजों जोंना सोमोन्दोआ गाज्रि जागोनदां बेखौ सानो आरो बेखौ जोङो सानो बा जोङो खालामखायाबो ओ जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो मानिबोगासिनो जायखौ जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो बियो गोदोनि आजै आजौमोननिफ्राय फैनाय जायनि थाखाय जों बेखौ दिनैसिम एंगारनो हायाखै। आरो जों बेखौ एंगारनायबो नङा। ओम बेयो जोंनि इयुन जोलैसिम थागोन जों बेखौ नुहुरो। दा बिदिनो जोंहा जोंनि नारजि ओंख्रिया जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जाय जोंनि बर'नि माखासे नेमखान्थिजों जोबोद सोमोन्दो गोनां। दा बेल' नङा नोथाङाबो ओ आंनो मोननैसो दोरोङारि ओंख्रिनि बागै फोमायना होदो नोंथां जाय जोंनि बर'नि नेमखान्थिजों सोमोन्दो दं।
औ जेरैहाय नोंथाङा नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायथिबाय। बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों। बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रि आरोना नोंथां। ओ अनला ओंख्रिखौ जोंहा माबोरै बानायनाय जायो होनोब्ला जोंहा ओ गिबियावनो जोङो माइरं लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां, माइरंखौ नोंथां नि न'खराव बेसेबां सुबुं दं बेखौ नायग्रोनानै बे नांगौ रोखोम जखानि लाग्रोनांगोन। बिदि लाखांनायनि उनावहाय जोङो माइरंखौ मोजाङै सुनानैहाय दैयाव जोङो बेखौ जिबा आरो नैजि मिनिट समनि थाखाय सोमनानै दोनगोन जाहाथे बे माइरङा गुरै जायो बेनि थाखाय। बेनि थाखाय जोङो जेब्ला माइरङा जिबा नैजि मिनिटनि उनाव गुरै जाबाय अब्ला जों बेखौ बोखांनानै बेखौ देनानै लानाय जासिगोन आरोना नोंथां। बेखौ उलार गायेनफोरावबो जों देनो हायो नङाबा दिंखियावबो देनो हायो आरोना नोंथां। जुदि ओ माइरङा गोबां नङाब्ला जोङो बेखौ थौसियावबो देनो हागोन आरो आथिखालाव मा जोंहा ओ बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय ग्रेन्डार मेसिन दं, आथिखालाव बेहायबो बांसिन बेखौ अन गुन्दै खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा अन गुन्दैया जाबाय। बेजों लोगोसे आङो ओ न'नि दाउ जायखौ जों न'नि दाउ होनो बे दाउखौ आं होफानो सानदों। जोंहा दोरोङारि ओंख्रियाव दाउ थायोब्लासो जोंहा अनलाजों दाउ बुङोब्लासो जोंहा एसे माबाया फैयो आरो ना जे दोरोङारि ओंख्रिनि गोथावथिया। दा जोंहा न'नि दाउखौनो गिबियाव बुथारना लाग्रोदो। बुथारना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनांगौ दै गुदुङाव दसे समनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो दाउनि गां माखाखौ बुखुनानै लाजोबनांगौ। बुखुना लायखांनायनि उनावहाय ओ बे दाउखौ एसे अराव सावफ्रामनो नांगौ आरोना, मानो होनोब्ला सावफ्रामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाउखौ सावफ्रामोबा जोंहा मोदोमनाया फैयो आरो एसे। बेनि थाखाय जों दाउखौ सावफ्रामनो नांगौ। ओ बेनि उनाव दाउखौ हांनायनि उनावहाय जोङो दाउखौ मोजाङै सुफिननानैहाय जों दाउखौ गोदानाय जायो आरोना दाउ गोदानायाव जोङो मा दाउनि माखासे नाङै मुवा बेसाद बा जाय जों जाया बेखौ जो गार जायो आरो जानाय मुवा बुस्थुफोरखौ जोङो लानानैहाय गोदानाय जायो बिदिनो गोदाखांनानै नोंथाङा ओ गोदानायाव मोजाङैनो गोदादों बा सुखादोंमोनब्ला नोंथाङा बेखौ फिन सुफिननांगौनि गोनांथि जालाया आरोना नोंथां। बेनिफ्राय जोंहा मा खालामनांगोन ओ दाउखौहाय जोंहा सारायखौ अरदाबाव जाननानै जेब्ला साराया दुङो अब्ला जोङो मा थाव गुबैखौ हरनानैहाय बेखौ गुदुं खालामना सामब्राम होखांनानै उनाव जोङो बे दाउखौ एवनो नांगौ आरो। दाउखो एवनायाव जोङो हालदैजों लोगोसे संख्रि जोङो होनो नांगोन जाहाथे दाउआव मोजां रोखोमनि ओ मोजां ओ मोदोमनाय आरो गोथावथिया ओंखारो आरो जोङो दाउखौ मा खालामनो नाङा एवथारनो नाङा बा मोनजासिन एवनो नाङा जोङो मा खालामनांगोन दाउखौ मोनफ्राबनायल' बा जोङो दान्दिसे समनि थाखायल' एवनो नांगौ आरो ना जायखौ जोङो एवफ्रामनाय होनना बुङो। बेनि उनाव जों मा खालामनो नांगौ ओ जेब्ला जोंहा दाउ एवफ्रामनाय जाबाय अब्ला जों अनलानि फारसे फैफिनोसै जोंहा अननायायाथ' सिगाङावनोहाय अन गुन्दै हाबाय जोङो बेखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सारायखौ जोङो दैजों फुदुंना लागोन आरो दैखौ सारायाव फुदुंनानैहाय जोङो जेब्ला दैया गुदुं जायो अब्ला जोङो बे अनलाखौ बा अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि होनानै खुस्लिजों एरै एरै होनांगौ आरो नोंथां। जोङो बेखौ मा मोनसे आदबजों बाहायनो हायो जे बेखौ गिबियावनो जोङो दैजों मोजाङै गलना लानानै खेबसेनो लखबनोबो हायो आरो। ओ जोंहा मा अनलाखौ फ्रिफ्रि होआब्लानो बे अंगुन्दैखौ खेबसेनो दैयाव लखबब्ला जोंहा मा जायोनो जोंहा बे फिथर लारु लाद्रााखागोन आरो जायखौ जोङो जानो थाखाय मोजां जानाय नङा आरो जों बेखौ एरखानोबो हानाय नङा आरो। बेनि थाखायनो जोङो बेखौहाय ओ फिफ्रि होनाय आदबखौ बाहायनो नांगौ। बिदिनो होखांनायनि उनि सम गोदौवोब्ला बेहाय जोङो संख्रिफोर होनो नांगौ संख्रिजों हाल बिदि होखांनायनि उनावहाय जोङो दान्दिसे समनि उनाव जोङो खारै होनो नांगौ खारैया बे ओंख्रिखौ गुरै फिस्ला खालामो आरो आरो बिदि होखांनायनि उनाव दान्दि सम गोदौ होदो गोदौ होखांनायनि उनाव जों एवथाबनानै लुनाय बेदरखौ गारस'नानै होनो नांगौ। गारसनना होखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ नैजिबा थामजि मिनिटसो सम गोदौ होनांगौ बिदिनो जोङो बेखौ खोबलाय आरो एरलाय बिदि खालामबाय थानांगौ उनावहाय जोंहा मोनथारनोसै समाव जोङो गंगार दुन्दियाखौ होनो नांगौ आरो ना गंगार दुन्दियाखौ जोङो सुना लानानै हास'नानै होनांगौ जाहाथे बेयाव अनला ओंख्रियाव बेनि मोदोमनाया थाफादेरो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ खा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव खारैया साफाथारो जुदि खारै जोङो मा सदाखौबो जों लानो हायो जायखौ जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बे बर'नि अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमजों जानो हायो जेरै दाउजों बिदिनो औवा मेवाइ मुला बारसि बिबार आलु ज हाय लन्थि मैगंजोंहाय बिदिनो मैदुफु बिबारफोरजों जों जानो हायो आरो बे अनला ओंख्रिजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दंदि जोंनि बर'नि हाथासुनि खुंनायावहाय बेखौहाय बा बर'नि हाबा खुंनायाव बे अनला ओंख्रिखौ नांथारौ बा अनलाजों दाउखौ नांथारगौ आरो आं नोंथां। बेबायदिनो बे अनलाजों दाउखौ हिनजाव गोदानखौनो सं संहैयो आलादायैनो खान्थासे बा सारायसे ओंखाम खान्थासे ओंखाम सारायसे अनलाखौ जोङो हिन्जाव गोजानखौनो देनानै संनाय जायो। बे जेबो मस्ला मस्लि होनो मोना आरो ना नोंथां संख्रिल' होनो मोनो बिदिनो जोंहा बेखौ हौवा गोदानजों लोगोसे गासिनोबो एसे एसे राननानै आग्लाय होनांगौ जाहैबाय अब्ला जों हिनजाव गोदानजों लोखि फैबादों होन्नानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय दं आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? आसा खालामो उनाव फिन रायलायफिननोसै दे अब्ला दोनथ'बाय गोजोननाय थाबाय।